हेलौ
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय खुलुमबाय
नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ दङ नोंथां दङ औ
नोंथाङा सम दङब्ला जों एसे आबादनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
अ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
ओ नोंथांमोननियाव मा मा आबाद मावो आरो आबाद ओ दा दैज्लां फोर समाव आबादखौ माबायदिहाय माव ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ हागोन मानो हाया जानो ओ आबाद होनना बुङोब्लाथ गोबां रोखोमनि आबाद थाहैबाय जेरैहाय दा दैज्लां बोथोरनि आबाद ओ जिंखा जोगोनार ओ पथल बेफोरबायदि ओ काक्रेल ओ बेफोरबायदि माखासे ओ आबाद आबाद दङ जोंहा बे आबादनि गेजेरावनो ओ जोंनियाव बेफोरखौनो मावनाय जायो जिंखा आबाद लाव आबाद जोगोनार आबाद खुमब्रा आबाद ओं थायसुम आबाद बेफोरखौनो मावनाय जायो आरो गोबांथार आबाद दंबावो बेफोर आबादफोरखौ जोङो ओरैहाय मावनाय जायो फ्राय ओ जोङो हाखौ गिबियाव जोङो हालेवग्रोनानै लायो ट्रेक्टर बा ओ मोसौ जों हालेवनानै लायो बेनिफ्राय हालेवनानै जों बेहाय हाखौ बरियासे मिहि खालामनानै मोनहोनानै जोङो हाखौ बरियासे गुरै खालामनानै बेखौ ओ जिंखा आबाद मावनो थाखाय मोनसे ओ जोङो मा आलि रखम मोनसे गोजौ हा खोनाय जायो आरो जाहाथे जोङो फोनाय समाव दै लोमनानै जाहाथे जे जोंनि आबादा गाज्रि जाया बेफोरबायदि ओ थि एसे माबा थिखांनानै जों गोजौ खालामनानै मोन नो बे जिंखा आ औ औ बिथा खालामनानै औ बिदि खालामनानै जोङो जिंखानि बेगर जोलै लानानै बेखौ जोङो ओ मोनसे खौ गरथाम गरब्रै बेफोरबायदि होनानै जोङो बेखो आबादखौ गायनाय जायो आरो मोनसे एसे गोजान गोजान लानानै बिदि लारि लारि गायलाङो आरो बिदिनो गायनानै देरोब्लाथाय जोङो जेब्ला ओ बियो गाजा हरगोन बिलाइ रोदोमनो थाखाय ओ बेखौ बिनि बिलाइ बा देरनायखौ नायनानै जोङो औवानि बैसां खालामनानै बिसोरनो माने बे बिफ लाइफाङा मानलायो नालाय बिसोरखौ मानला होनानै जोङो फिथाइ थाइ होनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो जिंखा आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां औ ओ बेनिफ्राय ओ नों बिथां मोननि औ दे बुंलाय
ओ हेलौ ओ नोंथांनि बुंनायखौ आं बारा मोजां खोनायाखै एसे नांथादों हेलौ औ हेलौ नोंथां हेलौ औ दे बुंलाय नोंथांनि रायज्लायनाया नांथाबाय एसे औ औ एसे ने माबानि नेटनि माबा जादों नामा खोनायाखै नोंथां ओ आं मोजां खोनायाखै बुजि मोनाखै नोंथाङा नेटनि एसे हेंथा जादों नामा हेलौ